नों थां औ आं नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांखौ कल खालामदोंमोन नोंथाङा दा सम मोनगोन ना?
औ दङ नोंथां सावरायनो हागोन।
औ अब्ला आयदाखौहाय लानाया ओरैसो ओ जोङो
खोनादों ना नोंथां
औ हेलौ नोंथां
औ औ
अब्ला आयदाखौहाय जोङो ओ फरायनानै गावखौ गावनि जिउखौहाय जोङो माबोरैहाय जिउ खुंनो हायो फरायनाय लोगोसे फरायनायखौ लानानै आरो दा बिनि बागै सावरायनोसै आरो नोंथां
जागोन नोंथां जागोन
औ दा आं अब्ला एसे फोरमायहरगोनोसै नोंथांनिसिम
जागोन नोंथां औ जागोन नोंथां खोनादों
दा फरायनानै जों माब्रै गावनि जिउखौहाय फसंथानोबा जों माबोरैहाय गावनि जिउखौ जों गोरलै खालामनो हागोन
औ
थिग बेबायदिनो बुंनो थाङोब्ला जोङो गिबियाव जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंखौ जे बिमा बिफाया जोंखौ बिमा राव फोरोङो जाया जों रायज्लायनो रोंजेननायनिफ्रायनो जे जों फरायसालियाव थाङो जेब्ला अब्लानिफ्रायनो जोङो मा जोङो फरायनायखौ जोङो मा आगान सुरलाङो बा दावगालाङो दा फरायनायखौ लानानै जोङो माबोरै गावखौ दै गाव गावनि जिउखौहाय बा गावनि जिउ खुंनायखौ गोरलै खालामना लानो हायो होननानै बुङोब्ला जोङो मा मोजाङै फरायना थांनानै जोङो मेट्रिक आनजाद हायार सेकेण्डारि आनजाद बेफोरखौ बेखौ जोङो मोजां होनानै ओ जे नांगौ रोखोमनि जेसेबां जोङो जौखोन्दो पारसेन्टेज लाखिनानै जोङो गुबुन गुबुन गोबां आयदायाव जोङो मा थांनो हायो थिग जों बेबायदिनो हायार सेकेण्डारि पास जायोब्लाथाय जोङो मा जोङो मा गुबुन गुबुन रोखोमनि जोङो डिफेन्स लाइननि एगजामफोर होनो हायो
औ उम
इन्जिनियार बेलायाव जोङो थाङोब्ला जोङो हायार सेकेण्डारिनिफ्राय थांनो हाहैबाय आरो बेबायदिनो जोङो इन्जिनियार लाइन डक्टर लाइन बेफोर बेलायाव जोङो थांनोब्ला मा जोङो मा हायार सेकेण्डारियाव जोङो साइन्स आयदायावहाय जोङो फरायनांगोन जेब्ला मेट्रिक आनजाद होखांनानै जों जेब्ला हायार सेकेण्डारि फरायो अब्ला जोङो साइन्सआव फरायनानै आरो बिनि अनगायै जोङो मा गुबुनावबो जोङो मा आस कमार्स लानानैबो जोङो मा गोबां गुबुन गुबुन बिथिङाव जोङो मा जोङो दावगालांनो हायो बा मोनहैनो हायो थिग बेबायदि बिदिनो जोङो मा मा होनगोन जोङो दा जोङो जुदि ओ इन्जिनियार ओ एन आइटि जायखौ बुङो जोङो मा ओ आरो बिनि मोनसे दङ जोंहा मा आइ आइटि
औ
दा बेवहाय जोङो मा बेयाव गोबां रोखोमनि जोङो इन्जिनियार कर्सफोर मोननो हायो जोङो हायार सेकेण्डारि पास जाना जेब्ला एन्ट्रेन्स होनानै जुदि जों बेहाय जुदि एडमिसन लानानै जुदि गावखौनो मोनसे इन्जिनियारनि पस् ओ बा इलेक्ट्रिकेल मेकानिकेल बा एर'निटिकेल आइ आइ टि आव थाङोब्ला बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोङो मा इन्जिनियार जाहैनानै जे मोजां फरायनानै जों गावनि जिउखौहाय मा गोरलै खालामनानै लानो हायोबा जोङो फसंथानानै थानो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो डक्टर लाइनाव थाङोब्लाबो थाबाय एम बि बि एस डक्टर बेफोरबायदिनो गोबां नारफोरनि बर'फोरनि बिदिनो हारानि बिगुरनि गोबां रोखोमनि डक्टरफोर थायो। दा बैयाव जोङो थांनोब्ला हायार सेकेणडारियाव जोङो मा साइन्स लानांगोन जोङो बाय'लजि हाय जोङो मोजाङै पारसेटेज मोननो हांगोन जोङो बायल'जियाव थायोब्ला जोंङो जल'जि आरो भटानि थायो नालाय बेवहाय जोङो मा मोजाङै फरायनानै जोङो जुदि जोंहा एन्ट्रेन्स फैयो ओ बै एन्ट्रेन्सआव जोङो पास जायोब्लाथाय जोङो मा ओ गोजौ थाखोनि जोंनि गभमेन्ट सोरखारि जोंनि मेडिकेल कलेजफोरावहाय जोङो एडमिसन मोननानै जोङो मा मोजाङै जों जुदि उथ्रिसारनानै जि मोजां रोखोम जों फरायनानै जों मा इन्जिनियार डक्टर ओ जाहैनो हायो आरो थिग बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोङो मा फरायनानै गाव गावनि जिउखौहाय दैदेनलांनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो होन पुलिस मिलिटारि आरमि बेफोरबायदिनो फोरोंगिरि गोबां रोखोमनि जोङो मा फरायनानै गावनि जिउखौहाय मा
औ
दैदेन लाङो हायो आरो बैफोर थांखिसिम मोन दा दा फरायनानै जोङो माबोरैहाय गावनि जिउखौहाय जोङो मा जोङो बै थांखिसिम मोनहैगोन। बा बिनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायहरदो
औ औ नंगौ नोंथाङा माखासेफोरखौ आं मोनदांनाय ए बा मिथिनाय माखासे ओ फोरखौ आं एसे फोरमायलांनोसै
औ
जेरै सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जोंनो सोलोंथाइया मा सुबुं मानसि जिउआव बा ओ सुबुं जिउआव माने जोबोद गोनांथार जोङो सोलोंथा अनगायै जोङो ओ साननो हाया जेबोखौनो जोङो मानोना ओ जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला मोनसे ओ खोमसि खथायाव जोङो हाबनानै थानाय बायदि दा जोङो ओ बुंनांगोन आरोना बेफोरबायदि
औ
जायो। दा बेनिखायनो जोङो सोलोंथाइ लानांगौ। बे ओ गोबां रोखोमनि जोङो सोलोंथाइ लानो हायो। जेरै ओ फरायसालियाव मोननायजों जोङो सोलोंथाइ बिनिफ्राय बिनि अनगायैबो जोङो माखासे बायदिसिना ओ आखाइनि बानायनाय आखाइनि जुन गानाय हेबनाय दानाय लुनाय बेफोरबाय सोलोंनानै लानो हायो जुदि सोलोोब बेफोरखौ सोलोंनानै लानो हायोब्ला बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे समाव जों जोंनि गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ जोङो गोरलैयै खालामनानै लानो हायो आरो बेबायदि लोगोसे जोङो फरायसालिनि सोलोंथाइखौ जोङो मोजां फरायोब्ला बा जोङो गोजौ थाखोसिम जों थाङोब्ला बा जों जोंनि गावनि थांखिखौ होसनोब्ला जिउआव गावनि जिउनि माखासे लुबैनायफोरखौ जाफुंहोनोब्ला जोङो। सोलोंथाइखौ लानांगोन बा जोङो उन्दैनिफ्रायनो मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोङो लाबोनो नाजानांगोन। अब्लासो जोङो बेबायदिनो उनावहाय गिदिर बा गोजौ थाखोफ्राव जोङो फरायनानै बेबायदिनो माखासे गोजौ गोजौ थाखोनि फराय मासि फोर बा सरकारि मानसिफोर जेरै जोङो इउ पि एस सि निफ्राय ए पिस सि एग्जाम होनानै जेरै आइ एन्स जानाय आइ पि एस जानाय बेबायदि रायजोनि बा हादोरसानि ए पि एस सि जों बिसि आनजादखौ उथ्रिनानै जोङो माखासे जेरै ए सि एस जानाय ओमफाय जोङो ए पि एस जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो जानो हायोब्ला जान जानोब्ला बा जानांगौब्ला जोङो माने सिगांनिफ्रायनो बा उन्दैनिफ्रायनो जोङो मोजां सोलोंथाइखौ जोङो लाबोनांगोन आरो जोङो गाव गावनो माने मोजाङै मोनफ्रोम फरायनाय बा मोनफ्रोम आयदाखौनो जोङो मोजाङै मोजां रोखोमै आरो एकदम फुरायै जोङो मिथिबोनाय बा रोंबोनाय बे बेफोरबायदिखौ खालामबोनांगोन अब्लानिया जोंहा थांफैनानै बा उनाव फैयै फैयै जोङो माने बेफोरखौ गोरलै जागोन आरो बेफोरबायदि माखासे गिदिर गिदिर एगजामफोरखौ होनो होनायाव बा उथिसार जानो हानायाव जोंहा गोरलै गोरलै जाहोयो। बेफोरबायदिनो जोङो माखासे बिदि फरायनायनि गेजेरजों माखासे सोरखारि साख्रिफोरखौ जों मावनो हायो। बे मावनानैनो जोङो बिनि मोननाय बेथनजों जों जोंनि संसार बा आ संसार जानाय एबा जिउ खांनायखौ जोङो गोरलै खालामनो हायो। थिग बेबायदिनो आरो जोङो बे फरायनायनि गेजेरजोंनो जोङो माखासे गिदिर गिदिर फालांगिफोरखौ जोङो मावनो हायो। बे फालांगि मावनायनि गेजेरजोंबो जोङो जोबोद माने बांसिन राङिनि बेलायाव जोङो रांफोरखौ खामायनो हानाय गोहोआ जोंनाव फैयो। बेफोरबायदिनो आरो जोङो सोलोंथाइ दंबावो माखासे जोङो ओ बेफोरनि अनगायै माखासे समाव जों गेलेनाय बादायनाय बेफोरखौबो ओ जों जोंनि बेफोरखौबो आथिखालाव जोङो फरायनायखौ जों नुनो मोनो बे गेलेनाय आयदानि सायाव ओ ओ बे माने गेलेनायनि सोलोंनायजों लोगोसे बेयो माने आथिखालाव जोङो बेफोरनि सायावबो ओ माखासे कलेज फोर बा फरायसालिफोरखौ जों नुनो मोनो जुदि बेफोरलाव जोङो बेफोरावबो जोङो फरायोब्ला बा बैफोराव जोङो ओ आखाइ होयोब्ला बा जोङो नाजायोब्लाबो जोङो माखासे ओ गोजौ थाखोनि बा जों गिदिर गिदिर ओ थाखोनि बा जों हादोरनि बा बाहेरा हादोरफोरनि दा बेफोरबायदियाव जोङो खेला गेलेनानै जों जोंनि जिउखौ जोङो। ओ सोलिनो हानाय खालामनानै लानो हायो आरो लोगोसे जों गावखौबो सासे राफोद गेलेगिरि महरै। सिनायथि होनानै लानो हायो। औ बेफोरबायदिनो जोङो सोलोंथाइ ओम होनोब्लाथ' जोङो बेफोरबायदि सोलोंथाइखौनो जोङो लानानै। जों जोंनि जिउखौ जोङो। दैदेनलांनो हानाय मा - माने दैदेनलांनायाव जोङो। गोरलै खालामनानै लानो हायो आरो जों बेफोरबायदि गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायोब्ला होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय दोनथ'नोसै होनबा नोंथां औ दे